हेल'
औ हेलौ
हेलौ
औ खोनादों
औ दा औ औ भयसा क्लियार जादोंना
औ जादों
औ दायो जों राज्लाय बिलायनि जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव दंफांनि बाहायनाय द जोङो सानफ्रोमबोनि जिउआव दंफांफोरनि बाहायनाय होनोबा जोङो जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव जोङो गोबां दंफांनि एबा बिफां लाइफां बिफांनि मुवा बेसादखौ जोङो बाहायनानै जों जिउ खुंबोनायखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनबोनो हादों आरोना माने जोंनि जिउआव सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव जों गोबां बिफां लाइफांखौनो माने बाहायो जेरै जोङो बायदिसिना फारनिचार बानायनायाव जोंङो बिफां लाइफांखौ बाहायो बेबायदिनो औवा बिफां होनोब्ला जोङो औवा बिफाङा जोंनि जिउआव जोबोद गोनां माने जोबोद खामानियाव होनाय मोनसे बेयो जों औवा आंखौ होनां फायनो लानानै बाहायनायखौ जोङो मोननो हायो
नंगौ औ औ
बिफां बाहायनाय होनोबा जोङो जोनोम जानाय लोगो लोगो गथनि नारि हानो जोङो औवानि
औ औ
खाथि सैनानै बा थेवल लानायनानै जोङो बेजों गोबौ बानायनानै जों बेजों थे जेबो माने गथ'नाव गाराय बायदिसिना जाया। बे गाथों होननानै जोङो बि खौ बाहायो होननानै जो गोदो गोनाय मोनबोदों माने दासिमबो बेखौ जों बाहायो आर गथ'खौ जोनोम जाखांनानै जोङो संग्रायाव फुथुनायखौ जोङो नुनो मोनो थार माने हमग्रा औवाजोंनो हेबज औवानि जोङो संग्रायखौ बानायो। माने देरलांथों होनना मोनसे फोथायनाय दङ बेयाव गथ'आ लायनो मोजां गुफुं हा लानानै माने देरो होननायखौ जों मोनसे फोथायनाय
औ।
गासैखौबो जोङो औवाज जोंनो बानायो। जा सासे ग थ'आ जोनोम जाखांनाय लोगो लोगो औवानि बाहायनाय बिनियाव जिउआव फैग्रोखायो आरो बिनि उनाव जोङो न' बां लुनाय बेफोरबायदियाव जोङो औवा गिबियै औवाखौनो गायसन खुन्थिया हिसाबै। गोदोनि न' दंना जोंनि दिनाव माने दा एसेबाबो सोलायबाय आथिखाल मुगायाव। गोदोनि दिनावबो जोङो गासिबो औवा ब्रैथि
औ औ नंगौ, नंगौ औ।
खदाल बानायनायावबो खदाल बिखुंआवबो जोंनो औवाखौ नांगौ, दाबा आरो सिखा बायदिसिनानि बिखुं होनोबो जोंनो औवा बाहायनाय जायो बेफोर जोंनि सानफ्रामबोनि नि बाहायनाय बाहायबाय थानांगौ नांजानाय जोंनि जिउनि गोनांथि बे सानथामानि जेरावबो बाहायखांनायनि अनगायोब रासुमा हैयो अब्लाबो जोङो बे सुबुं थैनायखौ जोङो बानगारनो थाखाय जे बिथां बानायो बेखौबो जोङो औवा जो बेखौ जों मोननो हायो थ' जों जोंनि जिउआव सासे सुबुङा जोनोम जानाय लोगो लोगोनो थैजासिम बे माने बिनि जिउआव अगाया मोन गोबां माने बाहागोआव बे थायो माने आवग्रोनानै जायगा आवग्रोनानै लानो हायो आर‌ ओ औवा बिफाङा जोंनि जिउआव गोबांनो दा नोंथाङा बिफां लाइफांनि बाहायनायाव माबा मोनसे
औ औ औ। औ माने ओ बर'फोराथ' ओ मिथिंगानि सायावनो सोनारना रायजो खुंनाय हारि महरै ओ मिथिंगायावनो मोननाय दंफां लाइफांखौनो गावनि सामफ्रोमबोनि जिउआव बाहायो जेरैबायदि दं फां लाइफांखौ जोङो न' लुनायावबो ओ औवा औवानि माने खुन्था बा औवानि बेरा औवाजोंनो माने गासैखौबो औवानि खेवलजोंनो हानाय जायो न' बानायनायाव दंबावो आरो ओ दं बिफांनिबो बाहायनाय जायो। ओ दायोथ' खिरखि ओ दर्जा बेफोरखौ बां सिनानो औवाजों बानायनाय ओ दंफांजों बानायनाय जायो आरो ओ गोदोनि समाव खुन्थाफोर खौबो दंफांनिफ्रायनो बानायनाय जायोमोन हानि न' फोरावबो माने गोबाव समसि जोरो होनानै खायसे दंफांफोरा गोबाव सम जोरोमोन बेनिखायनो बेफोरबायदि दंफांखौ माने दासिमबो जोङो नुनो मोनो आरो ओ गोदोनि समाव बानायनाय न'फोरखौ दासिमबो मोजाङैनो थानायखौ नुनो मोनो। आरोबाव जों बर' हारिया थ' ओ गुबैयै आबादनि सायावनो सोनारना रायजो जायो ओ आबादारि महरै माने गोदोनि समावथ' नांगोल बा मोसौजों हालेवनासो आबाद मावोमोन बे आबाद मावनायाव बो दंफां बा औवानि गोबां बाहायनाय नुनो मोनो जेरैबायदि ओ नांगोल जुंगालखौ दंफांनि बानायनाय जायो आरो औवानिफ्रायथ' बे मै आरो लावथि बेफोरखौ बानायनाय जायो हुखेन बावखा बे आबादजों सोमोन्दो हानाय बेफोरखौ बाहायनाय जायो आरोबाव न' खराव माने ओ फ्लायफोरखौबो दंफांनि बानायनाय जायो खामफाय ओमफ्राय आरो बायदिसिना ओ दाला ओ ओफ्राय आरो मि ओ खेरखा बेफोरखौ माने गासैखौबो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो बेबायदि ओ औवा आरो दं खौथ' गोबां माने ओगोबां हाबानि समावबो औवानि माने बिबान लांनायाव औवानि गनावनो लांनाय जायो हाबानि समाव जेरैबायदि दा गाम्बारि खामफ्लायखौथ' हाबानि समाव बा माइनाव माइनाव लायनाय बा बेफोरबायदि गोथार खामानियाव बाहायनाय जायो। ओ बेनिखायनो बे द-दंफां लाइफांफोरा माने बर' समाजाव मोनसे मैखोन जायगा आवग्रिना थानायखौ जों नुनो मोनो।
औ। हेल हेल'? हेलौ?